औ नोंथां
औ औ
अ नोंथाङा मा खालामदों दायोलाय
आङो दोङो ओरैनोमोन
अ मोजांना खबरा
औ मोजाङानो नोंनिया
औ आंनियाबो मोजां ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंथ'यो नामा
औ औ आं फ्रि दङ
औ होनबा जोङो मोनसे आं टपिक लानासो फैदोंमोन नोंथांजों
औ औ औ सावरायनो हागोन बुंदो
औ होनबा नोंथाङा माने फैसानि एसे माने फोरमायना होनो हागोन नामा मा मानसिफ्रा मा जालांखो फैसा जेनेबा बाहायनानै माबायदि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
फैसा औ फैसा होननानै बुङोबथ' ओ गासैबो सुबुं माहारियानो बेनि सायाव बेनि सायावनो सोनारनानै दङ नङा होमबा जे जोंनो जिउआव थांनानै थानो थाखाय फैसा नङाब्लानो जाया जे माबा मोनसे ओ गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो ओ फैसा नङाब्लानो जाया नङा होमबा हमनानै ला जोंनो औ हमनानै ला जोंनो गांसे द्रेस नांगौ गांसे जानाय आदार बायनांगौ ओ केजिसे माइरं बायनांगौ थेवब्लाबो जोंनो ओ फैसायानो नांगोन नङा होमबा
औ
दा औ मायबा मोनसे फुजा बा फाथाल बेबायदि ओ फोरबो फालिनो थाखायबो जोंनो फैसा रां रुफानि गोनांथि जायो गोबां रोखोमनि नङा होमबा दा औ मोजां होननानै बुङोब्ला रांनि थाखाय गोबां मानसियानो मोजांबो जालांगासिनो दं जाय जाय मानसिफोरा रांखौ मोजां आदब खायदाजों ओ बिजनेस बा साखरि बा गभमेन्ट जब बेफोरबायदि मावनानै जे रां रुफा खामायगासिनो दङ बेफोरो मोजां जालांदों नङा होमबा बेफोरनि औ बेफोरनि न'खरफोराबो जे सिंजों सिं ओ दावगालांगासिनो दङ बेफोरबायदि जों ओ गावनि जोंनि ओनसोलाव नुगासिनो दङ नाथाय ओ बुंनो थाङोब्ला गासैबो मानसियानो रां रुफानि सायाव ओ मोजां जाजोबाखै जे गासैबो मानसियानो रां रुफा थाजोबा नङाना नंगौ नङाबा गासिबो मानसियानो औ गासैबो मानसियानो ओ एखे न'खरबायदि जाया जाय गोरिब दङ गो-गोरिब ओ धोनि बेफोरबायदि थायो आरो जे गोरिब होननानै बुङोब्लाथ' ओरैबायदि सुबुं दङ जाय ओ जाय रां रुफाखौ जे गाज्रि खामानियाव बाहायगासिनो दङ जाय गावनि ओ गोनांथिखौ सुफुंगासिनो दङ न'खरनि जेबो ओ न'खरनि हालादखौ नायालासिनो गाव गावनि ओ नांगौथिखौ सुफुंगासिनो दङ सोरबाबा गावनि ओ ब्रेन्डेड जि बायनायाव ओ न'खरनिफ्राय रां रुफा लांनानै ओ फैसाफोरखौ जेरै मेरै ओ बाहायो आरो गावनि गिदिंनाय बा इन्टारटेनमेन्टनि थाखायनो जे रां रुफाखौ ओरैनो वेस्ट खालामो बिमा बिफानि ओ फ्राय जे दाबि खालामनानै लांनाय जे गथ'फोरखौ आं जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आरो आरो बुंनो थाङोब्लाथ गावनि देहानि थाखाय जे औ गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ लानाय ओ ड्रिंक खालामनाय ओ सिगारेट सोबनाय बा ड्राग्स लानाय बेफोराव माने रां रुफाखौ ओरैबायदि ओ बाहायगासिनो दङ बिसोरो मोजां खामानियाव बाहायालाबासिनो। ओ जोंनि ओनसोलाव औ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौनो ओ एसे मुगैथावनाय हिसाबै आं बुंबाय आरो नोंथांनि सिगाङाव। दा औ मोजां होननानै बुङोब्लाथ ओ गोबां गोबां बिमा बिफाया बा गावनि असे फिसाखौ जे मोजाङै ओ मोजां मोजां फरायसालियाव फोरोंदों रांनि थाखायनो बे फो-फोरोंनो हानायनि गोहोआनो जाबाय रां नङा होमबा। खरसा बेफोर खौ औ बेफोरखौ बिमा बिफाया आदब खायसाजों बिजनेस बा जबजों बेफोरखौ मोजां रांफोरखौ दिहुनगासिनो आरो जाय इनभेस्ट खालामगासिनो फिसानि सायाव जे उनाव इयुनाव सासे गथ'आ बेफोरनो ओ बिमा बिफाखौ नायफिनगोन जे ओ सासे गथ'खौ जे गावनि आथिं सायाव गसंनो हानाय बायदि ओ राहा लामा खालामनानै होब्लासो बे बिमा बिफाया उनाव गावनि फिथाइखौ मोनगोन बेफोरखौ आसा खालामनानै औ सासे बिमा बिफाया गथ'खौ फोरोंगासिनो दङ बेफोरनि गोहोआनो जाबाय रां नङा होमबा। रां थानायनि थाखायसो औ गथ'खौ मोजां मोजां फरायसालियाव फोरोंहोनो हादों बा मोजां कलेजाव एदमिसन लाहोनो हादों मोजां गियान सोनो हादों फरायहोनानै बा टिउसन ओ टिउसन बा फोरोंगिरिनो एसे ओ फोरोंगिरिनि मोजां मोजां फोरोंगिरि नागिरनानै फोरोंहोदों बेफोर गासैबो गोहोआनो रां नङा होमबा। दा औ दा दा नोंथाङा एसे बुंदो जे नोंसोरनि ओनसोलाव जेनेबा रांनि रांखौ लानानै माबायदि थासारिया सोलिगासिनो जे मोजां गाज्रि एसे सुंथाब बिमुं लाखिदो नोंथाङा।
औ ओ नोंथां फैसायाथ गोबां गोनांथि जायो मानसिनि थाखाय।
औ
ओ जेरै जोंनि लाइफआव जेनेबा जोंनि थांना थानाय समाव जोंनि फैसायानो बिराद गोनांथि जानानानै फैबाय। दा बे जोंनि ओ जेनेरेसनाव नङा होमबा।
औ
फैसायानो माने जोंनि थाखाय ओ जोंनि ओ जानाय लोंनाय आदारफोरखौ ओ सुफुंनो हायो जेरै गस्ला जोङो सेन्देल बायनो हायो। गोबां गावनि ड्रेसफोरखौ बायनो हायो आरो ना फैसाजों। फैसायानो माने गोबां माने खामानियाव होदों मानसिफोरनि सुबुंफोरनि थाखै। जेरै जोंनि न'लुन नायाव होन जोंनि थांना थानायाव होन जेरै जोंनि ओ फरायनाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां गोनांथि फैसाया ओ गोबां मानसिफ्रानो दा फै फैसानि औ उनाव खारगासिनो आरो ना आं नुनाय दुखु मोनदों गोबां सुबुंफ्रानो माने बेबायदि फैसा फैसा खामायनो थाखाय गोबां ओ बिदिनो बिमा बिफाफ्रा गोबां गावनि गथ' गथायाइखौ फोरोंनो थाखाय बिदिनो गोजान गोजानाव ओ बिदिनो थाहैनानै गावनि गथंखौ फोरोंनो थाखाय गोबां बिदिनो जों बेखौ नुनो मोनदों जोंनिथिंहाय बि दिनो गोबां सुबुंफोरा गोबां गोबां जायगायाव थाहैनानै बिदिनो खामायनायखौ जों नुनो मोन दों दिनो ओ दंफां हानाय गोबां कम्पानिफोराव थांनानै बिदिनो रां आरजिनायखौ नुनो मोन्दों
औ
ओ फैसा होनोब्ला ओ फैसाया मानसिखौ खुसिबो खालामनो हायो दुखुबो खालामनो हायो फैसायानो मोन से माने मानसिनि ओ जिउखौबो खोमानोबो हायो खहाबो खालामनो हायो फैसायानो गोबां माने ओ जोंनि बे जेनेरेसन लाइफआव होनोब्ला गोबां माने गि गो गिख्रंथाय जानानै फैबाय जेरै फैसाजों जेनेबा मानसिफोरखौ बायनोबो हायो जेरै ओ रावबो फै सानि जोहोनैनो मानसिखौ सिनायला ओ बुथारनोबो सिनायला बिदिनो बुलायनो मानो फैसानि थाखाय गोबां माने गावजोंनो गाव एना एनि न'खराव माने फैसानि थाखायनो सैलाया
औ
फैसा लाइफआव नांगौ नांनायाथ' गोबां माने बिदिनो जोंनि लाइफ थांना थानायाव माने गोबां हेल्प होयो आरोना फैसाया
औ औ औ
जों फैसा नङाब्ला जों जेरावबो थांनो हाया जों बेरायनो गोसो सोब्लाबो जों हाया
औ नंगौ
जों माने गोबां सुबुंफोरखौबो जों बरबाद जानाय नुदों जेरै बिदिनो गोबां निसाफोर लायो फिथाजों जेरै सिगारेट होन बिदिनो थांखु द्राग्स बिदिनो गान्जा बिदिनो जुमायफोर एलक'हलफोर बाहायो मानसि फ्रा गोबां बिदिनो गोबां निसायाव थानानै माने गावनि बिमा बिफा जोनोमगिरिखौ माने सिनायनो रोंला बिदिनो दाबि खालामनानै जेरै बाइक लागोन गोबां बिदिनो कार लागोन गोबां बिदिनो दाबिनानै लायो आरो लानायनि उनावबो माने गावनि बिमा बिफाखौ बुजिनो रोङा आरो ना बिसोरो बिदिनो लानायनि उनावबो बिसोरो बिदिनो ड्राग्स सोबगोन सोबनानै बिदिनो जुमाय लोंनानै सालायगोन बिदिनो निसा लानानै सालायनानै बिदिनो एक्सिडेन्ट जाबा सोरहा खहा जागोन गावहासो खहा जागोन बेयावबो गोबां माने बिदिनो बिमा बिफाखौ खस्थ' होगोन गोबां बिदिनो सोरहाबा ओ गोरिब न'खर थायो सोरहाबा माहाजोन थायो हाइ लेबेलनि सोरहाबा फैसा थाखा गैया बेबायदि एक्सिडेन्ट जानाय समाव रां रुफा गैयाबा जों बोरै जेनेबा नायनो
औ औ औ नंगौ नंगौ
बेखायनो माने जोंनि ओ थांना थानायाव गोबां माने ओ मोजाङै थानांगोन जों बिमा बिफाखौ मान होनो रोंनांगोन आरो जोंनि फैसाया माने ओरैबायदि भेलु गोनां जों माने दै बायदि बाहायबा जानाय नङा जों
औ औ औ नंगौ
औ नोंथाङा ओ माबा फोर थालांदोंब्ला एसे
औ औ औ औ दा ओ फैसा होननानै बुङोब्लाथ' जों नों थाङा होननाय बायदिनो जे जों फैसाखौ गावनि गोसोबायदि जेरै मेरै गावनि गोसोबायदि इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय ओ बाहायजाया नङा होमबा जों बेफोरखौ औ जों बेफोरखौ गोबां खस्थ' खामानि बा सोरहाबा ओ दैयाव खामानि मावनानै सोराबा हाजों खामानि मावनानै सोरहाबा अख्रांजों खामानि मावनानै जे गोबां रोखोमै फैसाखौ कामायो नङा होमबा सोरहाबा बिजनेस मावनानै सोरहाबा दखान होनानै सोराबा ओ गला बेफार बेफोरबायदि खालामनानै जों फैसाखौ दिहुननाय जायो दा बेफोर ओ रांफोरखौ जों ओ समाव मोजां मोजां खामानियाव बाहायालासिनो जेरै जानला मानला खामानियाव बाहायोब्ला जे न'खरनि खामानियाव बाहायाबालासिनो बा ओ गावनि इन्टारटइेनमेन्टनि थाखायल' बाहायजोबोब्ला न'खरा माबोरै जौगानो नङा होमबा दा न' न'खरखौ मोजाङै धोनजों लोगोसे जौगाहोनोब्ला जों रां रुफाखौ मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन न'नि साफ्रोम उ औ न'नि साफ्रोम मानसिनो जेनेबा ओ अनज्लायनानै थानो हानाय ओ जों रां रुफाखौ लानानै एना एनि खालामनाय बा रां रुफानि सायाव ओ सिलिंखार खालामलायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाङा आरो नङा होमबा जे मोजाङै औ मोजाङै गावबा गाव अ रां आरजिनो हानाय बा गावबा गाव खामायनो हानाय बा बिजनेस बेफोरखौ सालायनो हानाय बायदि जों गासैबो सुबुङानो ओ नाजानांगोन जे जों रांखौ माबायदि खामायगोन माबायदि आरजिगोन बेनि सायाव ओ मोजाङै ओ नायबिजिरनानै बा रां खामायनो हानाय आदब खायदा दिहुननानै गावबा गाव लानो रोंनांगोन आरो नङा होमबा औ आ अब्लासो जों सानसे समाव जे सासे जाफुंसार मानसि जानो हागोन जाय जायखौ बुङो जों बिजनेसमेन बा गेदेर गेदेर ओ बिजनेसमेन थिखादार बेफोरबायदि मानसिफोराबो थ' सानसे समाव ओ बिसोरथ' डाइरेक्ट डाइरेक्टलि डाइरेक्ट बिजनेसमेन बा ओ माबा मोनसे पस्टआव डाइरेक्ट मोनहैनो हायाखै नङा होमबा बेफोरो औ बे बेफोरो उन्दैनिफ्रायसो ओ गावखौ स्टेबोल खालामलांनानै जेला राङा खामायनानै एसे एनै गावखौ गावनि खामानियाव बाहायनो रोङै रोङैसो बेफोरो दावगानो हादों नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
दा ओ गोबां जोंनि ओनसोलफोराबो नुनो मोनदों गोबां लाइमोनफोरखौ औ गावनि बिमा बिफानिफ्राय ओमफ्राय नों नोंथाङा होननाय बायदि जे बाइक बियो बा कार बियो बेफोरबायदिनो गावनि बिमा बिफाखौ जे साननो रोङा लासिनो ओ जे गावनि बिमा बिफानि गोरिबथि बा गावनि बिमा बिफाया माबायदि रां खामायगासिनो दङ बेफोरखौ नुखानानैबो जे ओ बिमा बिफानियाव होसोननो हायै बा आबुं खालामसोनो हायै मुवा बेसाद जेरै बाइक कार बेफोरबायदिनो मोजां मोजां मबाइल नङा होमबा दानि जुगावथ' गोबां दामि दामि मबाइलफोर इउस खालामनाय जों नु मोनो नङा होमबा नोंथां दा ओ बेफोरबायदिनो दा ओ नोंथाङा एसे बिबुंथि लाखिदो जे नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि थासारिया सोलिदों नामा
सोलिनायाथ' बेयो गोबां माने खहा खालामदों आरो नोंथां ट्रना टाइमावथ' जाबाय औ औ दे औ साबायखर बावबाय नोंथां